औ हेल'। औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
अ आङो नै जिरायनानै दङ।
अ अ अ आथसा। आं आंबो बिदिनो दङ। आं एमाव बानायनो नागिरदों नोंथां।
अ आदसा माब्रै बानायो बेखौलाय?
ओ आं खोन्थालांनो हागोन नोंथांनो नोंथाङा मिथिनो गोसोबा।
औ खोन्थानायसाय देनाय आं मिथिनो हास्थायो। उम।
जों एमावा जोंनि बर' हारिनि मोनसे गोदोनिफ्रायनो खालामबोबाय थानाय मोनसे मा होननानै जों मिथिखायो एमावखौ बानायनो थाखा य जोङो सिगाङावनो नांगौ सेरसे जखा माइरं। बेखौहाय जोङो गिबियावनो खेरखायाव सुनानै लानानै दै गसरजासे आधा घन्टासो दोननांगौ आरो ना खिरखियावनो दै गु बेनि उनावहाय जों एमावखौ बानायनो थाखाय गोबां आरो बिलाइ मा माबि नांबावगौ बेनो जाबाय। थालिर बिलाइ, मोखोना बिलाइ, गंगा राखेब आरो सोरबा सोरबा आनारस बिलाइखौबो होयो होननानै जों मिथिनो मोनो। मानि आनारस बिलाइाया आनारस बिलाखौ होबाथाय माने गोथा गोदै जायोनो एमावा बिदि होननानै खोनायो आरो ना?
आतसा
जोङो एमावखौ देनो थाखाय हाय एमाव बानायनो जोङो माइरंखौ देनो बे बिलाइफोरखौ देनो थाखाय जोंनो गाहेन आरो उवालबो नांगौ। बेफोरखौबो जोङो सुनानै लााखानानै आराम फोरानना दोनखानो हायो।
उम
जोंना माइरंआ दै गसर गायो दै रानो आरो उवालाबो रानो ओमफ्राय अब्लाहाय जोङो आरो बिलाइखौबो जेब्ला जोङो जगार खालामना लाखायो अब्ला जोङो गाह उवालाव जों माइरं सुना लानायखौ उवालाव होनानै जोङो गाहेनजों मोजां देग्लिनांगौ आरो ना। देग्लिखांनायनि उनावहाय जेब्ला माइरङा मोजाङै गेब्लेयो मोजां गेब्लेखाङोबाथाय जोङो बे जों जे बिलाइ लादोंमोन थालिर बिलाइ लोखोना बिलाइ आरो गंगार राखेब आनारस बिलाइ बेफोरखौ जोङो फिसा फिसाहाय सिखाजों हानानैहाय जोङो वालावहाय हरनोसै आरो ना जेराव जों माइरंखौ देदोंमोन। बेहायनो जोङो माबाखौबो हरनोसै बिलाइफोरखौबो बिनि उनावहाय जोङो मोजां गेमलिज जासे बिलाइ ओमफ्राय माइरङा मोजां मोजां गेब्लेेजासे जोङो देबग्लिबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय जेब्लाहाय गेब्लेयो मोजाङै अब्ला जोङो संग्रायाव बरननानै बे माइरंखौ उवालनिफ्राय संग्रायाव बरननानै आरो सान्द्रिजोंहाय मोजों सालिबावनांगौ आरो ना, साहलिबावनानै जे गथा गथा आरो थाबावो- - मोजै गेब्लेयै बेफोरखौ खौहाय आरोबाव जोङो फिन खेबसेबाव आरो उवालाव देबावनांगौ जायो। मोजां गेब्लेहोफिननो थाखाय जे गेब्लेयाखैमोन। बेफोरखौहाय आर गेब्लेखानायखौ दोननोसै। बे गेब्लेयैफोरखौ गथा गथा थानायफोरखौ आरो देबावनोसै आरोोना देखांनायनि उनाव जेब्लाहाय बे गेब्लेयैया गेब्लेयो मोजाङै अब्लाहाय जोङो बे गेब्लेखानायफोरजों जमा खालामनोसै। बिनि उनावहाय जोङो। जमा मोजां खालामनानै दोननोसै आरो ना बिनि उनाव। सि दै होनानैहाय जों जेरै आथाखौ नायो रुटि बानायनो पर'था बानायनो थाखाय फ्राय जों जेरै आथा नायायो बिदिनो जोङो। बे माबाखौबो नानोसै आरो एम' देनो थाखाय बे माइरं ओमफ्राय बिलाइखौ जों जे जों देदों बेखौबो नानोसै आरो ना। मोजां गुरैजों लोगोसे जेब्ला जोङो ना खााङो जेब्लाहाय बियो गुरै जायो अब्ला जोङो मा होननायखौ गल गल खालामनोसै आखाइजोंनो जोङो गल गल गल गल खालामनोसै होनना गल गल खालामखां खालामनायनि उनावहाय जों बे गल गल खालाम खौनो मोजाङै दाब्ले दाब्ले ओरै नारसोना होनोसै नारसोखांनायनि उनावहाय जोङो मोनसे संग्रायाव आइ जिगाब एसे होनानै माने जिगाबखौ ओरै फेनलाना होनोसै आरो ना। संग्रायनि सा सा संग्रायनि सायाव फेनलाना हो होखांनायनि उनाव बे जों जे दाब्ले दाब्ले खालामदोंमोन बेखौहाय जोङो जिगाबनि सायाव मोजां बसायना दोननोसै बसायखांना दोननायनि उनावहाय जोङो ओ सानद्रि ओ सानद्रि नङा स्थ्रि सान्द्रि नङा माने स थ्रिफ्लानानै सिथ्रि ओरैनो फाथ्ला सिथ्रि आरो ना बारा रोजा नङा बार हाबनो थाखाय एसे फाथ्ला सिथ्रिखौनो बे सिथ्रिजों मोजां खोबना दोननोसै आरो ना संग्रायखौ संग्रायखौ खोबखांनायनि उनावहाय जोङो सानथाम सानब्रैसो इसे बिदिनो खोबनान दोननोसै खोबनायनि बिनि उनावहाय सानथाम सानब्रैसो जाब्लाथाय जोङो बोखारना नायनो हाबाय आरोना गि जोंना एमावा गोरा जादोंना जाया याखै ओमफाय गुफुर खालारनि गोरा जायो बिखौ जों गुफुर जादोंना जायाखै आरो गोरा जादोंना जायाखै बेखौ नायनो हाबाय बिनि उनाव जेब्लाहाय बियो गुफुर आरो गोरा जायो अब्ला जोङो बेखौ जौ मावनायफ्राव जौ फिनायफ्राव जोङो मा बाहायनो हाबाय आरो ना आङो नोंथांनो इस जोंनि बर' हारिनि जौ फिनायनि बागैबो एसे खोन्थालांन सानदों
औ खोन्थानो हागोन नोंथां
जोंना बर' हारियाव जौ फिनाय जोंनि बर' हारिनि जौ फिनायखौ जों मारै खालामो बेखौ आं खोन्थालांनोसै जौ फिनो थाखाय गिबियावनो जोंनो नांगौ इंखुर एंखुराव एंखुरखौ जोङो मोजाङै जावनानै लानोसै आरो ना जावनाय जावनायनि उनावहाय जोङो दो मोनसे गिदिरावहाय दै एसे बारा बुरजा नङा एसे गिदिर खामनाबाबो एसे सो दो गिदिराव बिदि दै होनानैहाय जोङो दैखौ गोदौहोनोसै जेब्लाहाय दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जों एंखुरखौ जे जों जावनानै लादोंमोन बे एंखुरखौहाय जोङो हरनोसै आरोना बे दोआव बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला एंखुरा ए माबा माइरं ओंखाम बायदि जायो गुरैनो बिदि जों जेरै खाम जायो बिदि गुरै जायो अब्लाहाय जोङो जोंनि अरफोरखौ बोस्रांना एसे होनोसै सोरोम होनो नायबादि खालामनोसै आरोना सोरोम होखांनायनि उनाव जेब्लाहाय मोजाङै सोरोमो अब्लाहाय जोङो बेखौ खांनानैहाय जोंनो आरो नांबावगौ ए बे माखौबा माबाखौ बर'नो थाखाय जुमायखौ बर'ननो थाखाय जोंनो नांगौ ओ मोनसे प्लास्टिक गिदिरनो आरो बाल्थिं प्लास्टिकनि बाल्थिं आरो जान्था बेफोरखौ जों सुनानै लाखानोसै सोरोमगासेयावनो सुखांनायनि उनावहाय जेब्लाहाय बे माबाया सोरोमो अब्ला जों बेखौ गुसु जाहोनो थाखाय प्लास्टिकआव ब बर'ननोसै आरोना प्लास्टिकाव मोजां फेनलानान दोननोसै जेब्ला गुसु जायो अब्ला जोङो एमावखे जे एमावखौ जों बानायदोंमोन बे एमावखौ जोङो एसे खावसेसो सिफायनानै जोङो मोजां नाफ्लेना जों आखायजोंबो सिुफ्रुनानै खालामजायो आरो खायफा खायफा बे आथा नाग्रा फोरफोरजोंबो मानसिफ्रा गेब्लेहोनो थाखाय आथा नाग्राजोंबो नायो एमावखौ गेब्ले होनो था खाय ओमफ्राय जेब्ला गेब्लेयो अब्लाहाय जोङो जुमायनि गेजेर गेजेर सारना होनसै आरना सारखांनायनि उनाव हाय जेब्ला गुसु माबा लागायजोबनोसै लागायजोबनायनि उनाव जों जे बाल्थिंखौ लादोंमोन बाल्थिंनि गेजेराव जोङो जान्था होनानै बे जुमायखौहाय जोङो जे जानथानि जिं जिं सारना होनोसै आरोना माने पसायना होनोसै मोजांनो ओमफ्राय बेखौ खोबना दोननोसै गोरानो गोरा खोबाबा माने एम्फौफोर अंखाफोर बायो होननानै ज जों मिथिनो मोनो बिनि उनावहाय जों सानथाम सानब्रैनि उनाव बेखौ नायफिननो हाबाय गोदै जादों गोरा जादों गोदैबाथाय जोङो बेखौ दुइ मास देर माससो दोननो हाबाय आरो ना मोजां जाहोनो थाखाय बेनो मोन जौ फिनायनि बर' हारिनि जौ फिनायनि आया बेनोमोन नोंथाङा जोंनि ब र' हारिनि नाफाम बानायनायनि बागै आंनो एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ जागोन दे नोंथां खोन्थानो हागोन। नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय खोन्थाना होनायनि थाखाय। जौ बानायनाय बेखौ फोरमायना होनायनि थाखाय। दा अब्ला आङो नाफाम बानायनायखौ खोन्थानोसै नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ ना नाफाम खौ जाखायोदांनो नोंथाङाबो?
औ औ।
नाफाम बानायनो थाखाय जोंहा मा मा नांगौ जायो होनोब्ला ओ ना गोरान आरो आरो जोंनो मा नांगौ मोनसेया थास'। बिसं ना थास' बिसं एबा बिखं। जोङो ना खौ गिबियावनो मा सायनानै जोङो बेखौ सुनानै मोजाङै फोराननानै लाग्रो नांगौ आरो ओमफ्राय फोराननानै लानायनि उनावहायो बेखौ मोजां फोरानखांनानै ओ लोगोसे उनावहाय मोजां रानखांबाथाय थास' थास'बो नांगौ जायो जोंनो थास'खौबो जोङो गोबां थास' खौ गोबां रोखोमनि होनो हायो। थास' गोसोम थास' स' गुफुर थास' दु दालि बिख- बिसङा बे खौबो होयो आरो सोरबा सोरबा। दा जेनेबा थास' दुदालि बिखंखौनो लाबाय आरो आङो बेखौ जोङो मोजाङै बिगुरखौ जिरनानै हानानै लाबाय आरो। बेखौ हानानै एसे ओ थुख्रा थुख्रा हानानै ना गोरान जों बेखौ देनाय जायो आरो उवालावहाय। देनो थाखाय जोंनो उवाल आरो गाहेन नांगौ जायो बेखौहायो उवालाव देसिगोन। ओ जखा नायनानै होनाय जायो आरो ना गोरानजों माबाजों थास'जों। जखा लानानै होनाय जायो बेखौ गेब्लेजासिम गुन्दै जाजासिम बे । खौ देनाय जायो आरो
ओम ओम ओम।
माबाजासिम बेखौहाय देनाय जायो। गेब्लेजासिम गुन्दै जाजासिम बेनि उनावहाय बेखौ जोङो मोजाङैनो बेखौ बयामावहायो सोना दोननाय जायो आरो। ओ जेनेबा माबायावहाय बथल बे ब-बथल थायोना बयाम बेवहाय सोना दोननाय जायो। ओमफाय बेखौहाय जोङो लगे लगेथ' जानो हाया बे औ आ दान मोननै मोनथामनि उनावहाय मोनथामसिम दोननानै उनावहाय बेखौ संनानै जानाय जायो आरो। बेखौ जों नाफामखौ जोङो गाव गोजायैबो हारसिं एवनानै जायो ओ बा सोरबा बायदिया बिलाथिफोरबो होदेरो आरो। बिलाथि गोखै बुस्थुजोंबो जायो बेखौ।
औ।
बे जोंना बे नाफामाहायो जि आइ टेकबो मोननो हाबाय। जोंनिया थांनाय बोसोरावहायो जि आइ
उम उम।
बो जायगा मोननो हाबाय सिनाय जानाय जाबाय आरो बर' हारिनि बियो मोनसे दोरोङारि जाग्रा हिसाबै। साबै सिनायजानाय जाबाय जोंनि इण्डियाआव बेहायनो जोंनि आसामाव बर' हारिनि गेजेराव बेखौ बानायनाय मोननो हायो होननानै सिनायजानाय जाबाय आरो
औ औ औ नोंथाङा आंनो ना फाम ओंख्रि सो बाथोन संनायनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा? नाफामखौ मोरै बानायो बिनि बागै?
अ नाफाम माने अ संनाया बेखौ जोङो नाफ फामखौ नाफामाथ' गोरान जानानै थायो नालाय बेखौ जोङो गिबियाव दैजोंबो गलायनानै लाग्रोनांगौ आरो खुरैयावहाय नाफामखौ एसे एसे बि बिबांनि जेसेबांखिनि नोंनो नांगौ बेखौ हाननानै नोङो बेखौ दैयाव गलायनानै लाग्रोबाय। उनावहाय बेखौ ओ सारायावहाय थाव सामब्राम बानलु सेरनानै थावआव सामब्राम बानलु सेरनानै बेखौ एवनाय जायो आरो। होनाय जायो औ ओमफाय बा सोरबा बायदिया बेखौ दैयाव गलायग्रोआ लासिनो गोरानैबो एवग्रोनानै उनाव हाय दसे एवनानै दैखौबो होयो आरो रुसुननानै होनाय जायो एसेल' बांद्राय नङा ए सेल' होनाय जायो ओमफ्राय उनाव मोनबाथाय बियो गावनो जाखाबाय आरोना। जानो थाखाय थियारि जासिगोन आरो।
नाफामखौ जों मा म जों जानो हायो नोंथां?
औ नाफामखौथ' जों ओरैनो बांसिन जोंथ' गाव गोजासो जानाय जायो आरोना? सोरबा बायदिया गोखैफोरजोंबो जायो आरो।
औ औ आं खोनानो मोनदों माने ओ थास' बिसंफोरजोंबो जायो होननाय खोनानो मोनदों। औ ओमफाय अला इं खुर बेफोरजोंबो जायो होननाय खोनानो मोनदों आं जाफेराखै अनला आंखुरजों माने खोनादोंसो आंबो थास' बिसांजों जाखांबाय आङो।
औ थास'जों जोङाबो जाखांबाय बावना थादो आङो खिन्थु अनला बेफोरजों जाफेरनाय जायाखै जोंना
ओ अ
गोखैजों जाफेरबाय आरोना माबाजों बिलाथि फोरजों औ नोंथाङा मा-माबायदि मोनो? नाफाम जानो मोजां मोन नो ना मोना बयबो मोजां मोनोना?